हेल'।
खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां।
औ जों दायो होमबा नों दा फ्रियैनो दंना?
औ फ्रियैनो दं नोंथां।
अ होमबा जों दायो आबादनि सायाव एसे सावरायनोसै।
औ सावरायजागोन दे नोंथां।
औ होमबा जों सावरायसै
औ जों मा आबादनि सायाव सावरायनो सानदों नोंथां?
माइ आबादनि सायाव सावरायनोसै
अ जागोन दे नोंथां ओमबा गिबियावनो जों माइ आबाद मावनायनि बागै आं एसे खोन्थाग्रोनसै।
औ औ जागोन।
ओ जोंना जे जे जों जे माइ आबाद मावो बे आबाद मावनायाव जों माने जोंनि आसाम बा जों इण्डियायावनो माने जोङो ओ गुदि जानाय आदार होननानै बुङोबा जों माइ आबाद बा माइरं जे माइनिफ्राय ओंखारो बे माइरंखौनो जोङो माने गुदि आदार महरै जोंनि माने ओ आसाम बा इण्डियायाव जों माने ओ साननानै लानाय जायो ना नोंथां?
जों बे जे माइ आबाद बा जे माइखौ जों बोरै आबाद मावनाय जायो गिबियाव जों माइ आबाद मावनो थाखाय जोङो गिबियाव थांनाय बोसोरनि बा सिगाङाव दा मोननाय जे माइ बा ओ माइखौ जोङो माने माइलि महरै एसे लानानै बा ओ जेसेबां माने माइ गायनांगौ बेखौ लानानै थि जखानि लानानै जों गिबियाव सोमनानै लाग्रोयो। साननानै लाखांनायनि उनाव जोङो बेनि
बेखौ जों गाजा खिलि होनानै ओ दाबसे जायगा बा हाखौ ओ जों दोखो दोखो एवग्लिनानै जों जे बे हायावहाय जोङो खोथिया महरै बे ओ माइखौ फोनाय जायो जेब्ला बे खोथिया आद सिम देरबोयो अब्ला जों बे खोथियाखौहाय गुबुन जायगायाव गायस्लायनो थाखाय गिबियाव जोङो माखासे हाफोरखौ जे जायगायाव गायोन बे हाफोरखौ जोङो ओ ओ मोसौजों गोदो गोदायथ' जों मोसौजोंनो एवबोनाय नुयोमोन बे मोसौजोंनो नानै ओ मोसौजों एवनायाव जोङो नांगोल ओ जुंगाल ओ मै आरिफोरखौ ओ बाहायो आरो जों बे ओ बा बेफोरखौ बाहायनानै मोसौजों जों खेनथाम बा खेनब्रै मोजां खारायनानै लानानै ओ बा दानि जुगावथ' जों ओ टेक्टरखौ बाहायनाय नुयो ओ जे टेक्टरजों बाहायग्राफ्रा ट्रेक्टरखौ बाहायसिगोन आरो नांगोलखौ बाहायग्राफ्रा नांगोलखौ बाहायसिगोन। ओ जोङो जिखुनु ओ हाया मोजाङै मोनजासिम बा जे हायाव थानाय हाग्रा बायारिफोरा जोंना सेवजासिम बैफोरखौहाय जोङो मोजाङै आरामनो फिनथाम हामसिन लागै माने खनथाम हामसिन लागै माने जोङो दोखो दोखो एवनानै लायो। बेनि उनाव जोङो ओ जे दै जगायनो थाखाय बा दैफोरखौ जोंनि आसामावथ' जों अखानि सायावनो सोनारो बांसिनानो दैज्लां बोथोराव मावनाय जायो नालाय। अखानि सेयावसोन होननानै बे अखानि दैखौ जोङो थि दोनथुमनो थाखाय जोङो गिबियाव जों माखासे आलिफोरखौ मोजाङै बानाय सायनानै लायो जे जाहाथे दैफोरा माने जोंना थोजासे बिबांनि लाखिनानै दोननो हायो आरो जोंना माइ आबादफोरखौ जे गायोब्ला बे माइ आबादफोराव जोङो दैनि गोनांथि जायोब्ला आबादफोरनि सायाव ओ मोजाङैनो जों माने जोथोन लानायाव जों जे दै आबाद जोबोर गोनांथार बेनि थाखायनो माने जों दैखौ लाखिनो थाखाय जोङो आलिफोरखौ मोजाङै ओ खोनानै लायो बिनि उनाव जोङो ओ खोथियाखौ जे गायस्लायनो थाखाय जोङो खोथियाखौ फुनानै लायो बेनि उनाव खोथियाखौ खुफुंनायनि उनावहाय जोंना न'नि बा मालायनि माखासे हाजिरा बा ओ सावरि बा खामला होनानै जोङो ओ माइ आबादखौ गायनोबा गायनो थाखाय जोङो उम जे हालौवखानाय दुब्लियाव जोङो माने ओ- गायहैनाय जायो आरो जे जब्ला जोङो गायखाङो अब्ला जों गायखांनायनि उनावहाय गायखांनायनि उनावहाय जोङो जे ओ जे बेयाव हाग्रा बा माबा मोनसे आ
दैफोरा बोहैनानै माने माइखौ जे सिफायलाङा बेफोरनि थाखाय जों आलिफोरखौ मोजाङै खोफ्राफिनो बा जोङो सानफ्रबो खनसे खनसे बा ओ सप्तायाव खबसेबो ज माने माइ गायखांनायनि उनाव जों बे माइलि खौहाय नायफामहिननांगौ जायो आरो जोथोन लानांगौ जायो जेब्लासिम जोंना माइआ एसे देरखाङो अब्ला जों देरखो नाय जेब्ला माइ ओ माइयाव माखासे हाग्राफोर फैयो बै हाग्राफोरखौ जों जो सुस्रां फुस्रि खालामनांगौ जायो जे माह बेफोर हाग्राफोरा जे माइखौ गादबा आरो माइखौ गादबनानै जे माइखौ जों एसेल' बिबां नि मोनो बेनि थाखाय माने जों मोजाङै जोथोन लानांगौ जायो आरो हाग्राफोरखौ फुनानै होनांगौ जायो बेनि उनाव जोङो माइ जेब्ला फिथाइ थायोबा ओ- फिथाइ थाइजनो अ अ जों माइ जोंना मोनसे फोरबो जायो बे गासा ओ- सावनाय फोरबो फोरबो बा कार्तिक आसा फोरबो बेयाव जों फोरबो होखांनायनि उनावहाय जोंना माइआ आरामसे मोनजोबो जेब्ला जोंना माइआ मोनजोबो अब्ला जों जों माइखौहाय जे हा हानानै लायनो थाखाय जोङो जे माइ गायनायाव जे सावरि खामला लायो बेबायदिनो जोङो माइ हानायावबो सावरि खामला होनानै ओ न'सिम लाबोनानै माइखौहाय जोंना ओ न'आव दोनथुमफैनाय जायो ओ बेबायदिनो जोंना माइ फिथाइखौ बा माइ आबादखौ मावनाय जायो आरो जोंखायजाया ओ नोंथाङाबो एसे फोरमायनानै नानै होनो हागोन ना नोंथांमोननिथिं माबायदि माइ आबादखौ मावनाय जायो
ओम माइआथ' गोबां रोखोमनि थायो नङा होमबा
औ थायो नोंथां
जेनेबा रनजित माइब्रा रनजित मासुरि जेनेबा गोबां रोखोमनि थायो माइ लानानै माइ हा लानानै हा माइ आबादखौ मावनाय जायो आरो ओमफफ्राय आरो माइ आबादफोरखौ जेनेबा जोथोन लानानै गायनाय हाजासिम मारा होजासिम आरो उनाव माइखौ जोंथ' फाननानै रांबो मोनो नो आरो बिनि उनाव एसे एनै नांगौ जानायफोरखौबो आरजिनानै लानो हायो आरो दानियाथ' गासिबो माइ आबाद मावबाबो आरो गायनायफोरबाबोथ' गासिबो ट्रेक्टरसो होयो गोदोनि दिनावथ' मोसौजोंमोन दाथ' आरो मोसौआनो गैया नुोनो मोना नोंथाङा आरो एसे बुंबावगोन ना
औ नोंथां ओ- जों नोंथाङा जे बुंदों जे जों माइ आबादखौ फाननानै जोंहा माने बा ओ माइ आबादखौ जोङो ओ हरनानै जों माने ओ रांखान्थियारि हेफाजाब मोनो होन नोंथाङा बुंदों नोंथां बुंनाया सैथोआनो जों रां आबाद उम ओ माइ आबाद मावनानै जोङो माने ओ जोंनि ओ उदैखौ सुफुंनायनि अनगायै बो जेसेबां माने जों बुरजा माइ आबाद मावनो हायो एसेबांनो जों माने रांबो आरजिनो हायो दानि जुगाव जोंना माइ ओ माइखौ फाननानै जों गोबां ओ फैसा मोननायनि गेजेरजोंनो जोंनि रांखान्थियारि जे थोब्लेबा बा न'खरनि सोरबा फरायनाय बा माबा मोनसे मुवा बेसाद बायनाय बा न'खरनि माबा मोनसे गोनांथि जानाय मुवाफोरखौ बे माइ आबादखौ माने माइखौ जों फाननानै गोबां माने न'खरनि गोनांथि जानाय मुवा बेसादफोरखौ जों सुफुंनानै लानो हायो आरो फरायनाय बिथिं फोरावबो जों गोबां माने हेफाजाब मोननो हायो आरो जोंना माइ आबाद खौहाय ओ जोंना माइ आबादखौ मावखांनायनि उनाव जों जे माइरं मोनो बे माइरं खौ जोंना माइरं मोनजासिम जोंना माइरंखौबो फाननो हायो जोंना आरो माइरंखौ सौखांनायनि उन नाव जे गुनदै मोनो बे गुनदैफोरखौबो जोंङो जोंनि ओ अमा फिसिनानै बा अमा फार्म बानायनानै बे गुनदैनि जोहैनो जोङो माने ओ माइ ओ माइनिफ्राय जे गुन्दै ओंखारो बेनि जोहैनो जोङो अमाबो फिसिनो हायो लोगोसे ना आरिनोबो आदार हिसाबै होनो हायो आरो जोंबा अमा अमा गैयाब्ला बा ओ ना नाफोर फुख्रियाव गैयाब्ला जोङो मा बे गुन्दैखौबो गुबुननो बा बेलेगनो फाननानै जों माने ओ गोबां थाखा आरजिनो हायो नों
औ नंगौ।
आरो जों ओ माइ आबाद माइ आबादखौ जोङो माने माइनिफ्रायनो जों गोबां मुवा बेसादफोरबो दिहुननो हायो। माइनिफ्रायनो जों आथा मैदा बायदिफोरखौ बानायनो हायो नोंथां। आरो माइनिफ्रायनो जोङो गोबां माने
माइनिफ्रायनो जों गोबां माने ओ नांगौ जानाय जे भिटामिन बा बुस्थुफोर जे जोंनि देहायाव जे ओ सक्ति जगायो माइआ बैफोरनि थाखाय थार माने गोबां मुवा बेसादफोर जे बानायो बैफोरखौबो माने जोङो माइनिफ्रायनो बानायनाय जायो आरो गोबां माने ओ जे बेलेग जाथियाव माने माइनि अनगायैबो जे बेलेग बुस्थु जायो रुटि बा आथाफोर जेखौ जे दानानै जायो। बैफोर माने माइनिफ्रायनो गासिबो बानायनाय जायो माइनिफ्रायनो जों ओ बायदिसिना मुवा बेसादफोरखौ बानायनानै माने ओ बेफार फालांगिबो खालामनो हायो माने
औ
अ नोंथाङा जे माइ आबादखौ जों जे मावो बे माइ आबाद मावनायावहाय जे जोङो ओ नोंसिनिखाय माने ओ माइखौ बेसेबांआव फानो बा माइखौ जेनेबा बेसेबां बेसेन मोनो एसे फोरमायनानै होनो हागोन ना नोंथां।
जेनेबा आंथ' रां मोननाय फाननायखौथ' बारा मोजाङै मिथिला ओमफ्रायो जेनेबा जोंना मारा होखांबाय ओमफ्राय जेनेबा मारा होखांनानैबो बिदिनो जेनेबा न'आव थोनाय खिनिखौ दोननानै आरो बिनि आग्लायनायखौ लोगो लोगोबो फानो आरो दोनो दोननानै माइ स आरो सोरबा बायदिया माइ सनानैबो माइ संनानैबो माइ माइखौबो फानो आरो सोरबा बायदिया बोसोरसे थानानै बिदिनो एसे बिदिनो जेनेबा बोसोरफोर बारनानै जेनेबा बिदिनो दैज्लांफोर जाबाथ' दामाथ' गोसा जायो नालाय बारा बारायो नालाय जेनेबा बिदियावबो फानो बिदिनो गोबां रोखोमनि गाव गाव गावबा गाव गोसो खालामनानै फानो आरो आरो जोंनिथिंथ' बांसिन बांसिनानो रनजित माइखौसो गायो। आरोथ' बेलेग माइ आरोथ' बेलेग माइखौबो बारा बाया गाया आरो बाव बेलेग आबादखौबो बारा मावा आरो। नोंथांमोनथिंबो आरो माबाफोर एक्सट्रा आबाद मावबावो नामा एसे फोरमायनो हागोन ना?
औ औ नोंथां जोंखै जाय ओ माइ आबादनि अनगायै गोबां आबाद मावो जोंना बोथोरनि सायाव सोनारनाय जायो नालाय। माइ आबाद जे मावो दैज्लां बोथोराव मावो आरो माखासे जे उनखिनि जे मेसें बोथोर मेसें बोथोरावबो जोंना गोबां बेलेग बेलेग आबाद मावदेरा जेरै जोंखै जा दा मेनलि होननानै आबाद मावनाय बा जों बयबो बादि नांयनाय बायदिनो जों बानलु आबादखौ मावो बानलु राजा जे बुंङो जों बे बानलु राजाखौ माने जोंखौ बिराद मावनायखौ नुनो मोनसै आरो जोंना मेसें बोथोराव माइ आबादनि अनगायैबो
औ
नोंथांजों जों गोबां सोमोन्दै आबादनि सोमोन्दै आबादनि सायाव गोबां सोमोन्दै रायनायाबाय समाबो जाबाय नोंथां दे बिदिबा दोनथ'नोसै नोंथां औ दे